औ औ जों दिनै जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा जोंनि ओ माखासे ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायफोरनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां बुंजायो दे। बुंनो हागोन
दा जोंनि बर' हारियाव जोंहा हौवाफोर आरो हिनजावफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमै गानग्रा जोमग्रा दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ बुंनो हागोन दे।
हौवाफोरनि फारसे नायोब थाङोब्ला जों गुबैयै गामसा आरो माखासे जोंनि आर'नाइ फालिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो हिन्जावफ फोरनि बागै बुङोब्ला जोङो दख'ना फारस्रा माखासे जोमग्रा सादोरफोरनि बागै जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथि दा जों गोजौ थाखोआव जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनोब्ला जोंनि गानग्रा जोमग्राया जोबोद गोहोम गोनां। आरो गोनां
गोनांथि औ औ औ नोंथां नंगौ औ औ गोनांथि
दा जों बे जोंनि आर'नाइ आरो माखासे जोंनि गानग्रा जोमग्रा फालिफोरखौ जाहाथे जों गोजौ थाखोआव दिन्थिहरनो हायो बिनि थाखाय जों बेख खौ जोबोद मोजाङै जोङो बेलेगाव जाहाथे ओ माखासे कालसारेल एक्जिबिसनफ्राव जों एक्सपस खालामनो हायो जाहाथे दिन्थिनो हायो बेखौनो आङो सानो आरो ना नोंथां नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बिनि बागै?
औ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ना माने जेरै जोंनि बर' हारिनि माने जेरै जोमग्रा माने जोङो जोमग्रा जोङो गानग्रा माने आं मिथियो आं बुंनो सानदों आरो ना जेरै जों
औ नोंथां औ
जुमग्रा माने जोंनि आइजोफोरनि दख'नाफोर जों बेफोरखौ नुदों आरो ना औ माने जोंथ' बर' हारिनि मानसि जों फोरमाने सिगांनिफ्राय नुबोनाय जोंनि आइ आबै आबै आइ आब बै आबौमोन माने बिसोरो सिगांनिफायनो जेरै जोमबोदों जेरै जोंबोआखै माने जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना। उम नंगौना नोंथां आं बुंनाया? औ मा औ। माने आं बुंहरनो सानदों आरो ना। जोङो माने जेरैहाय जोंनि बे बर' रायजो एबा बर' कालचार जोङो बेखौ मारैहाय माने जोङो लाख फिननो हागोन जों मारै लाखिनो हाया माने आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो ना।
औ नोंथां औ।
दाथ' दानि आथिखालनि मुगाव जोंफोर नुनो मोनो माने गासैबो गावबा गाव गावनि कालचार एबा गावनि रायजो एबा गावनि गावनि आइ आफा एबा गावनि माने गासै कालचार माने बेखौ माने बांसिन माने हाजाब होयो आरो ना। माने मारिहै माने गावनि कालारखौ लाखिनो हागोन लाखिनो हाया। माने बांसिन बेखौ नायो आर ना। माने जोंबो बर' रायजो फोरा बर' हारिफ्रा माने जों फोरोंनांगौ आरो ना। बांसिन जोङो जेरै जोंनि जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामसा एबा दख'नाफोर एबा जोंनि माने जोमनाय हिफोर जोङो बेखौ मारैहाय माने जोंनि कालचाराव जों मारै लाखिनो हागोन? जों बेखो माने सोलोंनो रोंनांगौ आरो ना। जेरै बेलेग बेलेग गुबुन हारिफोरा माने जोंफोरबो बर' हारि जानानै जों रोंनांगौ आरो। ना?
औ नोंथां औ दा नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आंबो बेख खौनो बुंनो सानोदि दा बे जोंनि जा लाइमोनफोर जोंनि फरायफुनाय गथ' ओ फंबाय बिनानावफोर दा बिथांमोनाबो जाहाथे बे माबोरै दानाय लुनाय बे जोंनि आबै आबौमोना आइ आफामोना जेरै आखाइजोंनो मावनाय दांनाय बे फोरखौ एसे सोलोंना लायोब्ला मोजां जायो नङा होमबा नों?
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
गुबैयै जोंनि बर' हारियाव बुंनो थाङोब्ला बे दानाय दानाय लुनाय खामानिया आइजोफोरनि होननानै जोङो बुङो नङा होनबा नोंथां? दा बेबायदिनो बे दख'ना गामसा फारसा आर'नाइ बेफोराव गोबां रोखोमनि जोङो समायना रमायनायै गोमो गोथां आगर बेरखांहोयो नङा होमबा नों
औ नोंथां नंगौ औ
गोबाङै ओंथि गोनां यै जोंनि आब्रुथि जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि हारिनि बागै बेयाव एरखांनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा थिग बेफोर गासैबो जोंनि बे हारिनि बे आगर गोनां आर'नाइ, गामसा, फालि गासैफोरखौबो जोङो जाहाथे हमथानानै लाखियो जोंनि फैबाय थानाय इयुनाव जाहाथे जों बेखौ जोंनि गथ' गथाय जोंनि फंबाय बिनानावफोरनो फोरोंनो हायो आंबो बेखौनो बुंनो सानो नोंथां।
औ नोंथां ओ नंगौ ओ
मोनसे बिहोमा दङ' जाहाथे जों बेखौ फोरोंलांनो हायो नङा होमबा नों
औ नोंथां नंगौ ओ नंगौ।
बे जोंनि गाननाय जोमनाय गार' आर' नाय गामसायाव जोङो गोबां रोखोमै आगर फारौ मेग गन दिंखिया आगर जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ जों एसे एसेयै जोंनि आखाइजों। जोंनि जा बिमा फोरा जोंनि आबै आबौमोना माबोरै हमथानानै माबोरै जे दादों दानाय लुनाय मावदोंमोन बेखौ जों एसे दा खोमालां नो हमनाय खौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां आं माने बुंनो सानदों आरोना माने जोंफोरनि बिदिनो माने बर' हा रिनि माने जोंफोरो माने रोंनांगौ आरोना। जोंफोर माने जोंनि गावनि कालचार एबा जोंनि गावनि गामिनि आंगो जे नोंथाङा बुंलानो नंगौना? माने जोंनि जेरै आगर दङ' आगर। फोर माने जि डिजाइनफोर दङ माने जोङो बेफोर खौ माने जोङो सोलोंनांगौ आरोना। दाथ' जोङो आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनदों आरो ना माने जों। नि हारिनि मानसिफोरा बर'फोरा माने माने रोङा आरोना बां नानो माने गुबुन गुबुन कालचार नि माने गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै आं बुंनो सानोबा जोंफोरनि जेरै जिन्स फैबाय जिन्स पेन्ट। एबा पइन्टेड एबा बेलुन पेेनफोर फैबाय औ माने बेफोरखौ माने बांसिन माने गोसो होनाय जों दि नुनो मोनो आरोना खिन्थु एबोब्ला आं बुंनो सानदों आरो ना जोंनि जेरैहाय नोंथाङा बुंनो होदों माने जोंनि बर' हारिनि जोमनाय एबा जोमग्रा गामसा दख'नाफोर माने बेफोरखौ माने जोंफोर दानि आथि खालनि‌ मुगाव माने बांसिन माने इन्ट्रेस्ट होनाय बिदि नुनाय मोनो आरो ना
औ औ नोंथां औ
सानदों माने जोंनि बे बड' कालसार बेथ' माने फिसा नङाना माने। बुहुत गोदोर माने कालचार औ नोंथां औ। माने जोंफोरबो माने बर' हारि जानानै जों फोरोंनांगौ आरो ना माने। जोंनि हारिखौ माबायदियै जों माने गो जौ थिखांनो हागोन जोंफोरा माबायदि हारिहै दानाथ' माने आथिखालनि जुगाव माने मबेइलनि बुहुत जुगफोर फैबायना? माने जोंफोर मबेइलनि जुगफोरावबो माने जोंनो बे बर' हारिनि जोमग्रा आर'नाइ एबा गस्लाफोर जोमग्रा फोर जों बेफोरखौ माने भिडिअ बायनानै आप खामनानै माने जोंफोर दिन्थिनो हागोन आरो ना माने जोंनि बर' हारिया मारै जोंमो मारै जोमा जोंनि आबै आबौनि जुगाव मारैमोन एब्ला माबायदि मोन जों हिस्ट्रिया माने जोंफोर बेफोरखौ माने होनानै जोंफोर सोलोंनो एबा गुबुन मानसिफोरनो जों फोरोंनो हायो आरो ना आरो जे नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन माने बिदिनो जोंफोर बेफोर खौ माने जोंफोरो रांबो खामायनो हायो ना? माने जोंनि बेयाव बर' हारिनि जोंफोर जोमग्रा गानग्राफोरखौ माने जोङो माने फालांगि खालामनानै जोंफोरो जेरैहाय फाननो हायो जोंफोर रां आरजिनो हायो माने बेबो मोनसे जोंनि मा होनो बेबो बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा जाथाय आरो ना
औ नोंथां आंबो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आंबो मोनसे बुंनो सानो सानो नोंथां। दा जोंहा जोंनि बे दानाय लुनाया जोंनि आबै-आबौमोननिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो थानाय नङा होमबा नोंथां? दा बेयाव जों बाहायनाय आगजु आगजु जाय आगजुफोरखौ जोंनि आबै आबौआ दंफां लाइफांनि बे ओ दाथायफोरजों बानायनानै जों बेखौ जाहाथे दिहुनोमोन बेबायदिखौ जोङो दा गोबां खम नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोंनिया ओ साइन्टि बेग मुगा जाहैबाय बिगियाननि मुगा बेखायनो दा बिगियाननि मेसिनजों दानाय लुनाय गासिबो जायो नाथाय आं बुंनाय आं बुंनो सानोदि नोंथांदि बे जोंनि गोदोनि बे आबै आबौआ जेरै दायो मोन लुयोमोन खुन्दुंखौ जेरै सोङोमोन बे प्रसेसफोरखौ जोङो दा बोखांफिनोब्ला जों मोजां जायो आं बेखौनो बुंनो सानो नं आं नङा होमबा
थानांगौ‌।
उन्दै गथफोराबो बेखौ नुनानै सोलोंनो हायो, बिस्राबो मोनसे गोसोआव गोग्गानाय फैयो दि अ
औ औ जाहाथे जोंनि बर कालसारफोरा माने जौगायो आरो न नोंथां औ। औ।
बेखौ जों दिन्थिनो हायोब्ला गोबोद मोजां जायो आरोना नोंथां। दा नोंथां बुंनाय बायदियैनो आरो जोङो। गुबुनाव ओ बेफार खालामनाय बेफार फालांगियाव जोङो बाहायनो हायो, जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ
औ।
गाननाय जोमनायजों लोगोसे माबोरै बेखौ दायो लुयो? माबोरै बानायो? बेफोरखौबो एसे दिन्थिनानै जोङो जोंनि
औ जोंनि माने बर समाजा माबायदि माने जोंफोर फालांगि बेफोरखौ दिन्थिनो हायो ज फोरबा नुथां
औ मोजां मोजां जायो नोंथां बेबायदि। दिन्थियोब्ला दा नोंथाङा बे जोंनि गोदोनि दानाय, लुनाय बे आइजें आइलानि सोमोन्दै माबाफोर एसे बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां माने जोंथ माने जोंनि आइ आबै एबा जोंनि आबौ आबैमोन जों नुबोदों माने। बिथांमोनहा माने जोंनि नआव थानानै माने। बिसोरो सोंनानै जेरैहाय जोंना थाया माने जेरैहाय जोंनि दानि जुगाव माने। बेदिनो मेसि न फोर बाहायो माने जेरै आइलें आयलाफोर बाहायो माने। जोंनि जुगाव जों नुबोदों आरोना जोंनि न हराव माने बि-बिसोरो जोंनि आबै आबौमोनहा माने बिसोरो लाथा एम्फ औ एबा नङाब्ला बेलेग एम्फौफोरखौ माने बिसोरो माने खुंनानै ओ बिनि खुंनानै बिसोरनिफ्राय माने बुहुत मोजां मोजां जोमग्रा एबा गानग्रा बिदि बनायोमोन आरो ना माने दानि जुगाव बे मालाय नोंबो नुनो मोनला बिदि लाथा एम्फु एब्ला बेलेग बेलेग बिदिन जोंफोरनि माने नफोराव खामनाय ओ जोंफोर नुनो मोनला। माने खिन्थु जोंफोर रोंनांगौ आरो ना जोङो जोंनि मानसिफ्रा आथिखालनि मानसिफ्रा फोर रोंनांगौ। जोङो माबोरैहाय जोंनि आइ आफामोनहा जोंनि जेरैहाय सि नुबोनाय एबा जेरै खामानि मावफानाय जों नाजादों, ए नंगौ आरो।
औ नोंथां औ दा जों बेखिनियावनो जोंनि ओ जाहाथे जोंनि गाननाय जोमनाय बेखौ राय्लायनायखौ दोन्थ जासिगोन नामा नोंथां?
नोंथां गोजोन गोजोनथों।